हेल'
औ खोनादोंना नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां
औ उम नोंथाङा दङ' ना
औ दङ'
अ आं नोंथांखौ फन हरनाय जाहोना‌ जाहैबाय जे सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां नाथाय नोंथांनि माथोखौ एसे खम खोनादों
अ
नोंथाङा एसे औ एसे गोसायै रायलायनो हागोन नामा
औ अह आयदायानो जाहैबाय नोंथां जोंना आबाद नङा होमबा दा आबाद होनोब्ला जोंङो समजों लोगोसे गोरोबनानै गुबुन गुबुन आबाद मावनाय जायो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ दैज्लां बोथोराव माबोरै मावनाय जायो जे फोरमायनो हागोन नामा
खेबसे बुंफिननो हागोन ना नोंथाङा? हेल'
औ ओ
नोंथाङा खेबसे बुंफिननो हागोन ना
थांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ मा बोरै माव नाय जायो नोंथाङा फोरमाय
औ औ औ हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलावहाय जोङो गाहायै माइ आबादखौनो मावनाय नुयो गुबुन आबादनिख्रुइ खानादोंना नोंथाङा
खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां औ औ
जोंनि ओनसोलाव जोङो गाहायै औ माइ आबादखौ मावनाय नुयो नोंथां
नोंथाङा खोना
औ खोनादोंदे
माइ बायदिहाय मावो होनोब्लाथाय जोङो गिबियाव माइ आबाद मावनो थाखाय जोंनो माइज्लि नांगोन नङा होमबा नोंथां
औ
बे माइज्लिखौहाय जोङो फाथोनि बस्थायाव सोम सोनानैहाय दैयावहाय सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो फुख्रि बा दंग' आरिफोराव न' खाथियाव जि थायो बेफोराव सोमनानैहाय दोननाय जायो आरो बेफोरबादिनो जोङो सोमनानै हरसे बा हरनैनि थाखाय सोमना दोननानैहाय जोङो बेखौ बोखांनानैहाय हायावहाय लामनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गाजा बेरो आरो बेव हाय लामावहाय थास' बिलाइ बा थालिर दंफांनि बिलाइ बेफोर खौहाय खोबनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बियो गुदुं जानानैहाय गाजाब गाजा हरो बेनि थाखाय
उम
आरो बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फोनो थाखायथ' जोंनो खोथिया थिलि नांगोन नङा होमबा
औ
जोङो खोथिया थिलिखौहाय हालेवग्रोनानै लानांगोन
औ
थ' ट्रेक्टरजों एवो नालाय बेबादिनो जोङो एवनानै जेब्ला हाब्रु जागोन अब्ला जों बे खोथियाखौहाय बे खोबनानै दोननाय माइखौहाय जोङो फोथारसिम लांनानैहाय खादाफोराव लानानैहाय आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानै फोनाय जायो आरो जाहाथे बियो समान रज'यो बेनि थाखाय बेबादिनो जोङो ओ बेखौ फोखांनायनि उनावहाय से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय बेयो गायजानाय जायो आरो बेयो जेब्ला जागोन अब्ला जोङो बेखौ गायनो थाखायथ' जोंनो दुब्लि फोथारखौ जोङो एवग्रोनांगोन नङा होमबा बेखौबो जोङो बेखौबो ओ जोङो बेखौबो ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जायो दानिया गोदो मोसौजोंहाय नांगोलजों एवोमोन बेनि उनावहाय जोङो बेखौ खेबसे हालि एवखांनायनि उनावहाय बेबादिनो आलि दाननाय जायो आरो आरोबाव जोङो ओ बे हालिखौहाय खेबनै खेबथाम खेबब्रै बेसिमहालागैहाय एवनाय जायो आरो
ओम
आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ खदालजों हौवा मानसिफोरखौहाय आलि खोनायखौ नुयो आरो जाहाथे बेखौ बेयाव दैफोरखौ जोङो दोनथुमनो हायो बेनि थाखाय जोङो आलिखौ होनाय जायो आरो नोंथां
ओं
आरो बिनि उनावहाय जोङो ओ खोथियाखौथ' फुनो नांगोन नालाय फुखांनानै लाबोनानैहाय जोङो बेखौ मुथा खानानैहाय दुब्लियाव राननानै होयो आरो आरो